हेल हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा हेलौ हेलौ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों दा आ आंनिखौ खोनाबाय ना
हेलौ
हेलौ नोंथां औ आं नोंथांनिखौ खोनाबाय नों आंनिखौ खोनादों ना
हेलौ खोनादोंना नोंथां औ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनादोंना नोंथां